हेलौ औ नोंथां
ओ खोनादोंना नोंथां?
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि।
औ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
आङो बरटमान दायो ओरैनो दंथयो नोंथां।
अ आंबो ओरैनो दंथयो बेनिखायनो नों नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ हरनाय जाद दोंमोन नोंथां। औ औ बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां।
औ दे।
ओ जोङो दायो बे हाथाय बाजार होन बिनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां।
अ जायो दे नोंथां सालायजागोन।
औ। ओ जोंथ मिथिखायो हाथाय बाजार होननानै बुंङोबा जेराव जोंहा मुवा बेसाद बायलाय फानलाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बे हाथथाय बाजार गोदोनि आरो आथिखालनि हाथाय बाजारावहाय जों गोबां माने सोलाय सोल'खौ जोङो नुनो मोनदों आरो। माने गोदो गोदायहाय बेफोरबायदि आथिखाल मुगानि बायदि गोबां माने ओ खाथि खालायावनो हाथाय बाजारखौ जोङो मोन्नो थाङामोन ओ जायनि थाखाय माने ने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने न'खराव एसे एनै मैगं थाइगं बा माइ आबाद बेफोरबायदिखौ मावोब्लाबो माने बाय फाननो थाखाय फाननो बिसोरो माने सुबिदा मोनामोन आरो जायनि थाखाय बिसो सोरो माने सोलाय सोल' खालामनानै जानायखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोर खौहाय उम बेबायदि दिनो बिसोरो हाथाय बाजार गैयैनि जाउनाव जुदि दिनैहाय आंनियाव माबा बा मोनसे ओ आं गायनानै फसलखौ दिहुनदोंबा बै गंसे न'खराव जुदि बेलेग गुबुन मै गं थाइगं बा फसलखौ दिहुनदोंबा जुदि नोंथांनो नांगौ जानाय मुवाखौ बै न'खर सेनाव सोलायगोन आरो बै न'खसेया नांगौ जानायखौ ओ आंनियाव लांफैगोन बेफोरबायदि सोलाय सल जानायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो। आरो बिदिनो माइ आबाद फोरखौ मावब्लाबो गोदो गोदाय बेफोरबायदि फाननायखौ जोङो एस बेसेबां नुनो मोनामोन ओ बेफोर माने जोंनियाहाय गासैबो माने हान्था मेला बेफोरो ओ जोंना जौ गायाखैमोन बै समाव जेराव लामा सामाफोराबो मोजां नङामोन। जायनि थाखाय माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनांगौआ गोबां माने ओ गोबाव सम लायोमोन आरो। आरो बेबायदिनो लामा सामा गाज्रिनि जाउनाव ओ बबे माने स्कुल फरायसालिफोराव थांनो थाखायबो गोबां इस्कुल फसालिया गोदो गोदायनि दिनावहाय माने गो दंमोनब्लाबो गंसे गंनै दंमोनब्लाबो माने गोजान-गोजान जायगायाव दंमोन होननानै ओ मोनथिनो मोनदों आरो। जेरावहाय माने एसे अखा हायोब्लाथाय बै फरायसालिसिम थांनाय ला माफोराहाय गोबां माने हाब्रु हाला बेफोरजोंहाय बुंफबनानै थायोमोन आ रो जायनि थाखाय माने हान्थिनो गोबां माने जेंनाजों मोगा मोगि जानां आरो गोदो गोदायनि दिनावहाय नाथाय आथिखालाव थ' जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जोंना गोबां खाथि खालायावनो दखान गला आ बाजार बेफोरबायदिया जाबाय नङा हबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ बेनि थाखाय माने जोंहा आथिखालाव आबादारिफोरा गोबां बिबांनि फसल दिहुनोब्लाबो खाथि खालायावनो बाजार दंसै जिहेथु जायनि थाखाय जोङो ख'म समनि गेजेरावनो थांनानै आरो गोरलैयैनो जोङो बेखौ फानना नै रांखावरि आरजिनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो आरो नोंथां। ओं बेबायदिनो जोङो गोबां आबादारिफोराहाय ओ फसलफोरखौ दिहुननानै ओ बेफार फालांगि खालामनानै रांखावरि आरजिनायखो जों नुनो आरो गोबां बायलाय फाननाय बाजारफ्राव जायो आरो जोङो मुआ बेसादनि बेसेनखौ नायोब्लाबो जोङो आथिखालावहाय गोबां बाराय गोदो गोदाय ओ बेफोरो माने मुवा बेसादनि बेसेनाबो जोबोद खममोन नाथाय आथिखालावहाय गोबां माने बारायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेसेनफोराहाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोराहाय फसलफोरखौ माने सुबुं अनजिमाफ्राबो खम मोन जिहेथु जायनि थाखाय बिसोरो नांगौसेबांल' फसलखौ दिहुननानै लायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव सुबुं अनजिमायाबो बांबाय आबादारिनि अनजिमायाबो खमायलांबाय नङा होमबा नोंथां? जायनि थाखाय माने खायफा आबादारि माने खम आबादारिफोरा खमबाबो माने सासे आबादारियानो गोबां बिबांनि गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि फसलफोरखौ दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो आबाद आरि फोरा गाव गावनि जिउखौ दं आरो नङा होमबा नोंथां औ।
थां नंगौ।
दायो आं नोंथांनियाव बेखौसो सोंनो लुबैदों जे नोंथांनि बायदिब्ला बेफोर सोलायनाया मा मुलाम्फा लाबोदों? आरो आथिखाल आरो गोदोनि माने हाथाइ बाजार बा रायजो जानाय बेफोरनि सोलायनाया माबायदि जादों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां ओ दाथ' सोलायनायनि बागै फ्राय नोंथांङनो बुंलांजोबखाबायानो दा आं बेखौल' बुंनो लुबैदोंदि जे गोदोनिजों दानिजों अनेक सोलायथि जाबाय नंगौ गोदो गोदाय हाथाय बाजारफोराबो जोबोर खम आरो दङब्लाबो गोजान गोजान आर आरो हान्था मेलानि माखासे जोबोद ओ थांलाय फैलायनि जि हान्था मेलानि जि राहा बे राहायाबो ओ खस्थ' जायो बिदिनो गोबां माने फसल आबादफोर न'खरफोराव जुदि मावदोंब्लाबो रां खामायनो थाखाय गोब्राबमोन मानोना बैफोरबायदि फसल आबादफोरखौ फानहैनो थाखाय थांनायावनो गोबां खस्थ' भुगिनांगौ गोनां माने जायोमोन आरो रो गोदो गोदाय दा आरो सोलाय सोल'आ जायोमोन नंगौ नोंथाङा जे दहाय बुंलांबाय। जे सोलाय सोल' जे सोरनिबा न'खराव जुदि माबा मोनसे फसलाबाद दङब्ला आरो नांगौ जुदि जानाया जुदि गैब्ला गुबुनाव थानायफोरखौ बेबायदिनो सोलाय सोल' खालामनानै सोलिबोनाय बे खान थियाबो जोंनि गेजेराव दङमोन नंगौ आरो दायो अन अनेख सोलायथि फैबाय दायो ओ गोबां फसल आबाद मावोब्लाबो दिहुनोब्लाबो दिनै रांखावरि बि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव ओ जौगानाय लाबोदोंखौ होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोबा साखाथि फाखाथि बिदि दिनै दखानफोर गला आरो फिसा फिसा बिदिनो सेन्टार आरो बेनिफ्राय हाथाय बाजार फोराबो दिनै साखाथि फाखाथियावनो सप्तासेयावनो दिनै खेबनै गाहाम हाथाय बाजार जानाय बेखौ जोङो मोननो हाबाय जायफोर जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा जानानै फैदों आरो दिनै जायखिजाया फसल आबाद जेरै मैगं थाइगंफोर जुदि जोङो मावोब्ला बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गोरलैयैनो फाननो हानाय जाबाय दिनै लांनानै गोसोबायदि बे फाननो हानाय जाबाय आरो हान्था मेला जि थांलाय फैलायनि राहा लामा बैफोर लामाफोराबो गोदोनिफ्राय अनेख जोङो नुनो मोनबाय आथिखालावथ' आरो गासिबो फक्कानि लामा जाजोबनाय खौ जोङो नुनो मोनबाय हान्थ मेलानि थाखाय एसेबां माने गोदोनि बायदि नंलिया आरो गोदो गोबां खस्थ आरो गोदोहाय जि फसल आबाद दिहुनदों बेफोरखौ लानानै थांनो थाखायबो खस्थ' जायोमोन जेरै दिखोननानै लांनो थाखाय खायसे साइकेल गैयामोन नङा होमबा नोंथां औ जायखौ फाफ्लियाव बाननानै लानानै थांनो गोनां जायोमोन गोजान गोजान लामा एखेबारे बाननानै लानानै थांनानै फानहैनो गोनां जायोमोन आरो खम बेसेनावनो फाननो गोनां जोमोन बेनिखायनो गोबां माने आबाद मावब्लाबो माने खम बेसेनावनो फाननो गोनां जायोमोन आरो
औ नंगौ
आथिखालाव जों अनेक सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आथिखालाव जोङो साइकेलफोरजों लांनो हायो आरो गारि मथर गोबां ओंखारनायलाय दिनै गोबां माने फसल आबाद मावोब्लाबो बै फसल आबादफोरखौ मोनसे हाथथायाव एबा बाजाराव फानहैनो थाखाय दिनै गारि मथराव दिखांनानैबो लांनो हाबाय साइकेलाव दिखांनानै लांनो हायो आरो खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद फसलखौबो मोननो हानायबो जानानै फैबाय आथिखालाव मानो होनोबा गोदोनि बायदि गोदोथ आरो मा खालामोमोन जेरै जिबियारि हासार जायखौ जोङो अर्गेनिक होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां औ दा अर्गेनिक बायदिजों माने गोदो मावोमोन जायनि थाखाय माने गोबां हायावब्लाबो जोङो ओ फसल आबादखौ मोजां मोनोब्लाबो माने बुरजा मोननो हायामोन नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय माने जे दखरसे हायावनो दा सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगो थानो थाखाय दिनै जायगानि आंखाल जाबोनायनि जाहोनाव दिनै न' बांफोराबो गोबां जाबोबाय आबाद मावनो थाखाय हानि ओ परिमाना खम जाबोनो हमबाय थारमानि आबाद मावनो जायगाफोरा खम जाबो दा औ बे दखरसे हाफोरावनो दिनै गोबां मुलाम्फा खामायनो नि थाखाय नांगौखौ सुफुंनो थाखाय दिनै मा खालामनो गोनां जादों जे फसल आबादखौ गोबां मोननो थाखाय दिनै रासायनारि माखासे हासार बाहायबाय मुलि बाहायबाय आरो बैफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनाव दिनै हाफोराबो गेब्रें दनांगौ नाथाय गावनि मुलाम्फाखौ खौ नायनानै दिनै हासार रासायनिक हासार आरो मुलियारि बाहायनायनि जाउोनाव दिनै फसल आबादफोरखौ माने दखरसे जायगाफोरावनो गोबां मोननो हादों आरो बैफोरखौनो हाथाय बाजारफोराव फाननानै दिनै माने गोबां रां रां खामायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो दा बेफोरखौ नायोब्ला औ गोदो गोदायनि फ्राय जिबायदि आबाद मावबोनाय आरो दानि मुगानि जि आबाद मावनाय अनेक सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नंगौ बिदिब्ला जोंनि थाखाय माने बैफोर गोदोनि बायदि गोदोनि समावथ' हाथाइ बाजारा जोंना सुबिदा गैयामोन नाथाय आथि खालाव बेफोर सुबिदा मोननायनि थाखाय जोंनि आबादारिफोरनि थाखायबो आरो गासै सु फोरनि थाखायनो माने ओ जो गोबां माने सुबिदाखौ लाबोना होफैदों होनजायो नंङा होम
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ
बेबायदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां दे औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दे । औ